हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों
दा नोंथांजों मा होनो मोनसे टपिकनि सायाव राय्लायनो सानदों।
औ नोंथाङा दसे दसे सम माने रायलायगोन आरो।
औ ओं
मानि सायाव जों सावरायगोन।
आ मा होनो गोदो आरो दानि समखौ सावरायनोसै दां।
औ बेथ' औ बेथ' बहुद मोजां टपिक सावरायजागोन।
दा नोंथाङा होमबा आथिखालनि एबा दानि जुगनि मा होनो जोंनि आबहावा एबा जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय माखासे मा होनो गोदोनि फाराग आरो दानि फाराग एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ आं एसे आं जि गोसोआव फैयो आं बेखौ एसे बिथांनिसिम फोरमायनानै होनो। आं दानि दानि जुगनिखौ बुंनो सानदों आं जे जोंनाथ' दा टाइमजों लोगोसे जोंना बहुत सोलायबोबाय मानो होनबा सिगांनि समाव जों बारा सुबिदाखौ नुनो मोना मोन आरो दानि जुगाव जोङो बुहुद बेलेग बेलेग सुबिदा मोननो हायो आरो जों साइन्स बा जों टेक्न'लजि थाखाय जोंनो माने गोबां बुस्थुखौ जों नुनो हायो आरो जोंनो गोबां बुस्थु दानि समाव मदार्न जुगाव जोङो साइन्सनि बा टेक्न'लजिजों जों गोबां मेसिन बुस्थु बा जोंनो थानो थाखाय गोरलै गोरलै सहसिन जानाय खामानिफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होमबा जों दा नुनो मोनो जों सबबो जे दानि समाव जोङो अबबाफोर थांनोबाबो जोंना खम समावनो थांनो हायो गोदोनि बायदि जों गोबाव सम लायामोन। आरो दाथ' बुहुद टेक्न'लजिफ्रा बारायबाय बेनि सायाव जोङो गारि एबा जोङो ट्रेन बा फ्लाइटफोर जों नुनो हायो बा मोननो हायो जोङो। बेफोर माने सुबिदा जों आरामै थांनो हायो। बा जों खम समावनो जायगासिम दावगानो हायो। आरो जोङो जेरै बेलेग बेलेग जोङो टेक्न'लजि नुनो मोनो जाय जोङो डक्टरनाव थाङोबाबो जोङो बहुद बेलेग बेलेग ओ टेक्न'लजिजों जों बेराम बा माबा माबि जानायफोरखौ जों फाहामनो हायो आरो दानि दानि समावथ' जोङो सबनिबो आखाइयाव मबेइल बा जोङो कम्पिउटारखौ नुनो मोनो। जोंनो अबबा मा मोनसे अनलाइन खामानिफोरबाबो बा जोङो फराय फरायसाफोरनिबाबो जोङो माने गोरलै जाबाय आरो। जा इनफरमेसनखौ मोननो थाखाय जोङो मबाइलजों बा कम्पिउटारफोराव जोङो नुनो मोनो। माबा प्रजेक्टफोर बनायनो हायो बा जोङो गुस नेसार जोङो मिथियै बुस्थुखौ जों रिसार्च खालामनानै बा नागिरनो हायो। बेनि थाखाय माने जोङो बहुद सुबिदा। आरो बेल' नोङा जे जोंना सुबिदाफ्राबो गोरलै जाजोबबाय बेयो डक्टरनि सायावल' नङा फरायसाफोरनोबो आरो जों थांलाय फैलाय बेफोरावबो आरो गोबां दङ जेरै जोङो बुंनो थाङो दा जोङो जोंनि समाव जोङो ओ थानाय जानायफोराबो जोंना गोबां सोलायबोबाय मानो होमबा जों दा ओंखाम ओंख्रि संनोबाबो दा टेक्न'ल'जिजों जों सलायो कारेन्टनि बुस्थु बाहायो बा जों मेसिन बुस्थु बाहायो जो ओंखाम ओंख्रि संनोबाबो जोङो बेफोरखौ कारेन्टजों सलिनाय बुस्थुखौ बाहायो। सिगांथ' जों बनफोरजोंसो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जायोमोन। दा बिदिनो गोबां सोलायबोबाय जुगाबो सोलायबोबाय आब बारहावाबो सोलायबोबाय। आरो जोंनो टेक्न'लजिखौ नांगौ मानो होमबा जोङो माने दावगानाय जुग आरो जों बे गैयाबा जों मानसियाबो दावगायामोन। आरो जों फरायनायबो बहुत नुनो मोनो दानि समाव। मानोना दा फरायाबा मानसिफोरखौ जोङो सिनायनोबो हाला बा जोंनो खामानियाव सलिला। मानो होनोबा जेराव जों फरायनायजों लोगोसे जोङो गावनि स्किल्स होननायफोरखौबो जों नुनो हायो। दा जोङो बिदिनो गावनि खा ओ खामायनो गोनां रांफोरखौ जों गोरलैयैनो खामायनो हायो।
उम।
जों माने अबबाफोर जोङो माबा मोनसे नांगौबाबो जोङो टेक्न'लजिजों जोङो माने ओ बाहायनानै जोङो जेरै दै दै मथरबाबो जों बे मेसिन बुस्थुखौ जों बाहायो आरो जों न' न'फोरावनो जों बुहुत बेलेग बेलेग टेक्न'लजि बाहायो साइन्सनि। ओ ट्रयै। हमना ला जों टिभि फ्रिस बा जों बायदि बायदि। मेसिन बुस्थु बाहायो बेखौथ' जों सिगांनि समाव नुनो मोनामोन दानि समावसो जों नुनो मोनबाय आरो दानि टाइमाव गोबां सोलायबोबाय मानो होनबा जोङो माने गोरलैखौ नागिरो। गोरलैयै बा सहसै जानाय खामानिखौ नागिरबोयो आरो बिदिनो जोंनि उनावबो दावगालांबाय थागोन मानो होनोबा जों दा‌ ओ साइन्सनि बा टेक्न'लजिनि माबाया जोबनाय नङा मानो होनबा जों बेसेबां हायो एसेबां दावगानोसो नागिरो आरो जोंनि थाखायबो मोजां मानो होनबा जोङो सबखौनो जों गोरलैयै मोनजोबनो हागोन आरो आरो जोङो उनसिमबाबो जोंनि आरो उननि जोलैफ्राबो बेफोरखौनो माने गोरलै जानाय खामानिफोरखौ नुनो मोनगोन आरो
ओं।
बुहुद दावगालांगोन होननानै माने आं सानो आरो आरो मानसि होनबानो मानसि नालाय जोङो माने जों दावगानायखौसो नु नुनो मोनो। दा आं गुसुं बाबो बिथांनिसिम एसे फोरमायनानै होदों जे बिथाङा गावनि रोंगौथिखौबो एसे फोरमायना होनो हागोन बेनि गेजेराव।
दा मा होनो जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि बुंफोरा गोदो आरो दा बेसे बेसेबां जौगानाय जों नुबोबाय गोबांखौनो आथिखालाव गोबां जौगानाय बेखौ नुबोदोंसो नुबोदों जोङो गोदो मानो होनोमोनलाय जोंनि सुबुंफोरा फरायनायनि फारसे गोसो गैयामोन। फरायनायनि लामाफोरखौ जों लानो रोङाखैमोन गोदो मानो होनबा गोदो गोदाय जोंनि मा होनो थांलाय फैलाय एबा जिखुनु जोंनि सु सुबुंफोरा नांगौ जानानै माखासे मुवाफोरखौ जों मोननो थाङामोन फरायनायनि बेलायावनो होन जोङो मोनसे फरायसालिखौनो जों गामिनि दरब्रै दरबाजोंसो मोनसेखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथि खालाव दानि जुगाव गामि गंसेयावनो गंसे फरायसालि बिदि थानायखौ नुनो मोनो गोदो गोदाय आरो फरायसालिफ्राबो मोजां नङामोन। बिनिनि जाउनाव जोंनि माखासे सोलोंनो गोनां माखासे सुबुंफोरा सोलोंनो हायाखैमोन आरो। नाथाय आथिखालाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों गोदोनि बायदि मा होनो जोंनि न'खरफ्रा गासैसिबो जौगाबोबाय मा होनो सानफ्रोमबो साफ्रोमनि न'खरा बिदिनो गोदोनि बायदि मा होनो हानि नंला एबा थुरिनि नंला एबा थोखौ बिलाइनि नंला आथिखालाव जाजोब्बाय गासिबो फाक्का न'। आथिखालाव गासिबो बेफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला न'फोरा गासिबो नि न' जोंगा मांगा जाजोब्बाय आरो दानि जुगनि बिगियानारि मा होनो आयदाजों गोबां रोखोमनि न'फोरखौनो गोरलै सम एबा गोख्रै समनि गेजेरावनो दिहुननो हाबाय आथिखालाव गोबां जों मानसि मावा लासिनो मेसिनजों मावनानैनो मेसिनानो हारसिंयै मावनानै मोनसे न'खौबो लुनो हायो जायनि जााहोनाव जोङो मानसि एबा जों सुबुं माहारिया मावालासिनो मोनसे न' न'खौ बिगियानारि मुवाजों मावनानै खम समनि गेजेरावनो दिहुननो हायो। जेरै गोदो मा होनो मोनसे दंफांखौ हा सनो थाखाय जों खर'द लायोमोन नाथाय आथि खालाव गोबां मेसिनजोंसो हास'जोबो। गोबां मेचिनजोंसो बेबायदिनो बानायजोबो गोदो नाथाय बेफोरबायदि गैयैनि जाउनाव गोबां न'फोरखौ गोबाव समनि गेजेरजों दिहुननो हायोमोन आथिखालाव नाथाय गोरलै समावनो दिहुननो हादों आरो। दा दा जों नुबोदों सिमेन्ट लागायनाय होन बेफोरबो मेचिनजों जाजोबो। मा होनो इदिनो सिमिफोरखौबो जोङो मा होनो न' लुनो था खाय गोदो गोदाय सुबुंफ्रा मा होनो गाव सुबुं माहारियासो मावनानै बेखौ लु मा होनो स्मिट दिहुनमोन नाथाय आथिखालाव इदि मिसिनानो सालाय मेचिनखौ सालायबानो मोनसे बेखौ लुनो हानायनि मोनसे न'खौ खेमथा फैबाय। आरो गोदो गोदाय बेबायदि जोंनि बेफोरबायदि साननो एबा जा जोंनियाव बेफोरबायदि खामानिखौ मोनथियामोन नाथाय आथिखालाव गोबां रो खोमनि जौगानाय नुनो मोनो गोदो गोदाय मोनसे मा होनो जोङो अबावबा थांनो सानब्लाबो थांनो नागिरबाबो हान्थिनो था साइकेलजोंसो थाङोमोन एबा थाबायनासो थाङोमोन नाथाय आथिखालाव सानफ्रोमबो सा फ्रोमनि न'खराव गारि मथर नुबाय जोङो साफ्रोमनि न'खराव जोङो साइकेल होननाय नुनो मोननो थांलिया एबा थाबायनानै थांनाया रावबो ससे लामा हान्थिनो खायनो मोनसे गारि मथरजोंसो सान्थि आथ आथिखालाव गोबां सोलायना फैबाय साफ्रोमबो सुबुङा बिगियानारि मुवाखौ बाहायनो हमबाय। आथिखालाव गोदोनि बायदि मबाइल गैयाम गोदो मबाइल गैयामोन नाथाय आथि खालाव बेबायदि मबाइल फैनानै जोंनि सुबुंफ्रा गोबां जौगानो हमदों जायनि जाउनाव जोंङो नुयै बुस्थुखौ एबा खोनाफेरै बुस्थुखौ जों मबाइलनि गेजेरजों खोनानो हायो नुनो हायो। जोङो बिनि जाहोनाव गोख्रै रोंनो हायो आरो रों रोङिखौ गोदो गो जाय जोंनि सुबुंफोरा मोनसे मा होनो दै मोनसे खौरां दैथाय बा लाइजाम एबा बेवहाखौ मोनसे सिटिकजोंसो फोरमायहरनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेखौ बेफोर जोबना थांबाय गोदोनि जुगा आथिखालाव दाबाय मा होनो जोंनि टेक्न'लजि एबा बि गियानारि माबाजों आयदाजों गोरलै एक सेकेन्ड एबा दुइ मिनिट दुइ दुइ सेकेणडनि गेजेरावनो गोजान जायगायाव थानाय खौरांफोरखौ जों गो मोननो हायो आरो जोंनि जोंनि जायगायाव थानाय खौरांखौ गोजान जायगानि सुबुंफ्रा मोननो हायो। जायनि जाहोनाव जोङो गावजों गाव बांद्राय मा होनो समनि बेखार खामनो थांलिया खम समनि गेजेरावनो जों नुयिखौ नुनो हायो खोनायिखौ खोनानो हायो जाय जों खम समावनो मोनथिनो हायो बेनिखायनो दानि जुगाव गोबां सुबुंफ्रानो रावखौबो लामा नायला एबा रावनिबो सायाव सोनारला गोदोनि बायदि।
आथिखालाव गाव गावनो हारसिंनो रोंखा राखा जाजोब्बाय नालाय गाव गावनो मावो दाङो हारसिं आथिखालाव गोबां रोखोमनि बिदि जों सोलायनाय नुनो मोन्दों दा गोदो गोदाय सावरि बादालि जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि सावरि बादालि जाला गोदो गोदाय बिदिनो मोनसे खामानिखौ ज' ज' जाजाय मावोमोन। जोंनि ओनसोलाव नाथाय आथिखालाव बेफो बिदि नुनो मोननो थांलिया गाव गावनो मावनो हायो आरो नोंथां। दा नोंथां होमबा जोंना समाबो जाबाय
औ नोंथां उ
औ
ओमबाय बेसिमावनो दोन्थ'लायनाय जासिगोन
औ
उ दे